औ खोनादोंना औ। खोनायाखै नोंथाङा औ खबरा मारै नोंथां?
खबराथ' बिदिनो मोजाङानो। नों उम नोंथांनाव औ जाखांबाय नोंथां।
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
नोंथांमोनथिं दै जादोंना जायाखै माइ गायबायबाय
अ जों थिंथ' दा दैनि बिराद आंखाल जानानै दं नोंथां मानो होनोब्ला जोंना माइ गायनो थाखायबो बिराद उसुबिदा सोलिगासिनो। अखानि बिबाङा माने खम जानायनि जाहोनाव दा जोंना माइबो गायजायाखै आरोना नोंथां।
आथ्स
नोंसिनिखौैलाय मोरै सोलिनानै दं दालाय?
जोंथिं ओ दंग'नि दै दङ नालाय माइखौ गायनो हाबाय एसे।
ओ।
होमबा नोंथाङा आंनो माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायहरदो दे जेनेबा माइखौहाय मारै गायो बिदिनो मारै माइ गायनानै मानसिफ जिउ राहा खुंबोगासिनो बिनि बागै एसे फोरमायहरलाय आंनो।
आदसा हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
औ।
ओ गिबियावनो उम माइ गायनो थाखाय ओ थिनानै दोननाय उम मा होनो माइज्लि होननाय जायो बेखौ। माइज्लिखौ फो ओ फोनानै लादो।
औ।
माइज्लिखौ खोथ-खोथिया फोनानै लादो। फोखांनानै बेख खौ गोजौ जा जासे रज'जासे दोनदो। मास मोनसे मास मोनसेबा आदा माससो बिनि उनाव खोथियाया जौबा नाथाय बेखौ फुनानै लायनानै फुनानै ला बिनि उनाव खौ दै जाब दुब्लिखौ खादायनानै जोंना दुब्लिखौ दै जाबाथाय हालेवनानै लादो बेयावहाय सा ओ बिगा बिगा हिसाब थायो नालाय बिगासेयाव बे
औ।
सेबां
खोनायासै नोंथां। हेलौ आ दानब